औ हेलौ
हेलौ हेल' नोंथां औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां दे बुं।
हा
ओरैनो दं नोंथां।
अ नंगौ ना? अ नोंथाङा जुदि फ्रिबा आं नोंथां नोंथांजों फंसे बथ्रा सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां।
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ नार्जिनि बागै सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां जों नार जिखौ माबोरै माबोरै नोंथां नारजिखौ बोरै संनानै जायो बिनि बागै नोंथाङा एसे सावरायनानै होनो हागोन ना नोंथां।
औ औ हागोन नोंथां हागोन।
अ दे बिदिब्ला नोंथांङा एसे फोरमायनानै होदो।
औ औ नारजि होनबाथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ नङा होमबा नोंथां।
औ
औ जोंना नारजिखौ जों गिबियावनो जों नारजि खालामनोबा नार्जि मोननो था खायबा जों गिबियावनो जोंङो फाथोनिफ्राय मोनो नंङा होमबा नोंथां।
औ औ
औ जों गिबियावनो फाथोखौ फाथोखौ फ्रो फोना लाग्रोनांगौ आरो इदिनो जोङो मोनसे जायगायावहाय बेफोरबायदिनो हा हालौनानै नंङाबा हा जावग्लिनानै फाथोखौ फोना लाग्रोयो आरो। फाथो बेगरखौ। ओमफायो बिनिफाय औ औ नोंथां नोंगौ। बिनिफाय फाथोआ खिलिबाथाय जोंङो एसे फाथोआथ' जोंना गोरलैयावनो जाजायो नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ। एसे गोरलै गोरलै गोरलै बा थाय जोंना बेखौ जोङो ओरैनो फाजिबो जाजायो। आरो जोंनिया खारै खारैबो जाजायो आरो बे फाथोनि बिलाइआ। खारै मैगंबो जाजायो। जेरै जोङो बेखौ गोबां रोखोमनि मैगंफोरजों खारै जायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ।
औ औ इदिनो जोङो खारै बेफोरबायदि बेलेग बेलेग मैगंफोरजों जेरै जोगोनार बिजौ बेफोरबायदि लागायनानै जों खारैबो जानो हायो आरो सजोना बिलाइ बेफोरबायदि होनानै जोङो जानो हायो आरो जेब्ला फाथोआ देरगोन ना बे फाथोनि औ बे फाथोनि बिलाइखौनो जोंङो खानानै फोरानो। जेरै जोङो बे फाथोनि बिलाइखौ जोङो खायो सोरबा सोरबा फिफांआवनो खाखायोबो आरो सोरबा सोरबा दानफायोबो आरो फाथो खौ दानफायनानै जोंङो बेखौ खोबना दोनो हरसेनि थाखाय खोबना दोनो नंङा होमबा नोंथां फाथो बिफांखौ जेबा औ बे अखानायै जोङो बे फाथो फिफांखौ जांख्रिबानो माने दानफायना दोननाय फाथो फिफांखौ जांख्रिबानो बिलाइफ्रा ज्रय सिरिनानै थाजोबो आरो बिनि थाखाय।
औ
औ ओमफाय बेफोरखौ जोंङो फाथो बिलाइफोरखौ जोंङो फा खालामनानै मोनसे जायगायावहाय मोनसे मोजां जायगायावहाय फोराननानै जोंङो गोरान खालामो आरो फाथो जों सान्दुंङावहाय होबाय थानांगौ आरो। ए जे जोंना होमबाना नारजि जाबाय आरो बेनो।
औ नंगौना नोंथां?
औ आरो जोंनिया फाथो फाथो देन्था थायोना फाथोनि बिफांनि जि गन थायो औ बेखौ जोंङो जोंनिया गोबां खामानियाव होयो आरो जोंङो जेरै फाथोनि बिगुरा फाथो देन्थानि बिगुरा बियो जोंनिया ओ मोसौ दुरुं बानायनायफोरावहाय मोस बिदिनो बस्था बानाय बस्था फाथो बस्था होनो ना जायखौ नोंथां।
औ औ होनो।
औ बेफोराव बेफोरावहाय बेफोरखौ बानायनाय जायो आरो बे फाथ थोनि बिगुरजों आरो
बे फाथोनि देन्थाया जे बिगुरखौथ' बोखाखांनानै फाथोनि देन्थाया जोंनिया अर जरायनायफ्रावहाय खामानि होयो आरो ओंखाम ओंख्रि संनायफोरावहाय। बिदिनो माबा बुस्थु संनायफोरावहाय खामानि होयो आरो
औ
औ। आरो जोंनिया फाथोखौथ' मिथिखायो नोंथांङाबो फाथो फाथोखौ जोंना नारजि खालामनानै नारजि ओंख्रि जायो।
औ नंगौ नोंथां।
औ औ नारजि ओंख्रिखौ बोरै सङो होनबा जोंनिया आं जोंनिथिं संनायखौ खोन्थानोसै आरो आं संनायखौ। नोंथांनो एसे खोन्थाना होनोसै फोरमायना होनोसै नार्जिखौ माबोरै सङो माजों सङो।
औ दे नोंथां दे।
औ औ जोंनिया नारजि संनोबा जोंङो गिबियावनो जोङो रुनानै लाग्रोयो नारजिखौ दसे सोमहाबना दोनो आरो दैयावहाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो दै दै गुदुङावहाय बिदिनो रुयो रुनानै जेब्ला आरो जोंना नार्जि संबाथ' खारैया मेन खाथार। नंङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ खारै होबासो जोंनिया बे नारजिया जायो नङा नालाय। इदिनो जोङो एखौ एसे रुइबाथाय जोंङो सागंफोरजों सानानै बिदिनो जोङो अमा बेदरजों जाबाथाय बांसिन गोथाव जाखायो नङा होमबा नोंथां नारजि जिया
औ नंगौ नोंथां।
औ औ अमा बेदरखौ जोङो इदिनो अमा बेदरखौथ' एवना लाग्रोबाय जोङो बिदिनो साराय फारसेथिं। आरो नारजिखौ होबाय बिदिनो सङो आरो जोङो।
औ।
औ
जोबो गोथाव जायोना नोंथां।
औ औ नारजि नारजिजों अमा बेदरजों गोथाव जाथारो आरो नार्जि गोजाबो संनानै जाजायो आरो जायखौ जोंङो नारजि दोलो होनो आरो गोरान गोरान फ्राय नार्जिखौ जों फ्राय संनानैबो जायो। आरो नोंथाङाबो मिथिखागौ जोंना बर'आव मोनसे नेम दंखायो जायखौ जों ओ मानसि गारबाथाय मानसि थैबाथाय जेरै जोंनिया नारजि जानाय नेम दं नङा होमबा नोंथां? जायखौ जोङो सारादु बस होनो। बे नेमा जोंना दंखाथारो आरो नारजि ख्रि जानाया बेहाय जोंनि बर'नि नेम खाथार आरो बियो।
औ नंगौ नोंथां।
औ औ। नोंथांङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथांङा जे नारजिखौ बोरै माजों संनानै माजों जानानै गोथाव मोनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथांङा
अ' नारजिखौ ना नोंथां
औ औ नारजिखौ।
औ आंबोथ' नार-नारजिखौ नोंथां अमा मेजेमजोंबाथाय आंङो बांसिन मोजां मोनो आरो ना।
औ माने मिलौनाय मोनो।
औ मिलौनाय मोनो गो थावसिनबो मोनो आङो आरो माब्लाबा माब्लाबाथ' आङो
औ जेबो
बयलारजोंबो संनानै जानाय जायो आरोना जोंहा सोरबा सोरबा न'आवहाय अमा जाया नालाय।
उम उम उम अमा मेजेमजों माबायदि संङो? औ अमा मेजेमजों माबायदि संङो ब्रयलारजों माबायदि संङो नोंथांङा एसे फोरमायना होदो दे।
औ जागोन दे नोंथां।
उम
आङो फार्स्टआवनो नारजिखौहाय एसे साफा बासिनानै लाग्रो आरो ना नोंथां।
औ औ
साफा बासिना लानानै बेखौ आङो दैयावहाय सोमना दोनो एसे गोबावनो।
औ।
जाहाथे बे सिंनि मैलाफ्रा हाद्रिफोर रेजेरनायफ्रा सिंङावहाय दैयाव गोदि ज'नानै थाहैनाय बायदि आरो। ओमफ्राय औ बेनि उनावहाय बेखौ आं एसे गोबाव सोमखांनायनि उनाव बेखौ सुखांनानै दोनसिगोन आरो आंङो सुखांनानै दोननानै आं बे खौहाय
औ
माबाजों खारैजों आरामसे दोखो दोखो दोखो बेखौबो आंङो रु माबानानै लाबाय। रुनानै लायो आरो ना।
ओं ओं
गुरै खालामनानै गेब्लेहोजोबो।
औ
औ बेनि उनाव बेखौ आं खांनानै दोनबाय। खांना दोननायनि उनाव आङो अमा मेजेमखौ आङो सारायाव होसननानै आरामसे थाव संख्रि बानलु मोजां मस्ला मस्लि होनानै बेखौ आरामसे एवथ्रमनानै मेजेमखौ थिखसे आराम गहोजोबो आरो ना नोंथां।
ओंं ओं ओं नंगौ
औ आरो गहोखांनायनि उनावहाय आंङो बे खौ ओ माबाखौ नारजिखौ आंङो होसननानै होबाय। दोखो दोखो गेब्लेनायखौ होसोनना होनानै आरामसे दै एसे होनानै जखानि गावनि नांगौ बायदि होनानै खौ आं आरामसे दसे खोबना होबाय खोबना होनायनि उनाव बेयो गोदौबाय।
उम
गोदौखांनायनि उनाव बियो आरामसे फाग जाबाय आरोना नोंथां। संख्रि बानलु गासिबो मोजां मिसल नांजोबनानै बियो टेसआ बिराद बरिया जासिनो आरो बे गोथावनो।
औ औ अमानि अमा मेजेमनि रसआ ओंखारफानानै गोथावसिन जासिनो आरो।
औ नोंथां।
औ नारजि गोथा नार्जि गोजाथ' एसे गोखा जायो औ।
माने नोंथां फार्स्टावहाय बेखौ खारैजों रुगार रुनायावहाय एसे एसे गोखाद्रायबाथाय रुगारनानै गारहरनो हायो आरो दैखौ।
ओ माने गोखा जाद्रायबाथाय रुगारना गारनो हायो आरो।
अ।
औ।
ओम बिराद आराम जायो आरो बिदि रुगारना गारोबा गोखाया खम जायो। जानायाव बारा गोखा मोनजाया। औ बयलारखौबो बिदिनो सङो नोंथां आङो औ औ। ब्रयलारखौबो बिदिनो सारायावहाय थाव गुदुं खालामनानै थाव सेरनानै सामब्राम पियास बायदिसिना बानलु बायदिसिना होनानै आङो बेखौ आरामसे एवथुमना लाग्रोयो फास्त तावनो एवथुमना लानायनि उनाव आङो बे नारजिखौ दोखो दोखो गेलेनायखौ बेखौ होसननानै होयो आरो नोंथां। बेखौबो बिदिनो एखे रोखोमैनो सङो आरोना।
उम उम आरो नारजिया थ' मोननै जातनि थायोना नोंथां जेरै एसे गोखा गोखाबो ओमफ्राय गो गोखा गैयिबो थायो खोमा ना नोंथां नारजिया?
औ औ थायो नोंथां थायो गोखा गैयिबो दङ। गोखा गैयिखौ बारा गोथाव मोना आरो नोंथां जानायावहाय।
औ। फाथोनिफ्रायसो जाखायो नालाय फाथोआ उम जेरै गोखा गोनां गोखा जायो। औ औ गोखा गोनाङा गोथावसिन जायो आरोना माने
औ औ गोखा गोनांखौ माने आं गोथावसिन मोनो आरो। गुबुना माबायदि मोनजायो खिन्थु आं मिन्थिया नोंथां।
औ औ। गोखा गोनाङा एसे
नोंथां बेखौ।
औ औ माने गोथावसिन ओंख्रि
औ।
औ बर'नि बर'नि मोनसे ओंख्रिखा आरो बियो। रावबो जायाखौनो होननो हाखाया बे ओंख्रिखौ।
जायालासिनो थानो हाया बेखौ नुबाथाय।
औ औ।
ओं जानो लुगैखायो।
औ होमबाथ' नोंथां जोंना टाइमआबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां?
अ नंगौ दे नंगौ नामा नोंथां?
औ औ बा जोंना औ नारजि ओंख्रिनि सोमोन्दो रायलायनायखौ जों सानैजों बेहायनो दोनथ'नोसै नङा होमबा नोंथां?
औ औ दे।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।